खोनादोंना ओ ओ खुलुमबाय
औ खुलुमबाय नोंथां।
मा खालामदों
आङोथ' दा ओरैनो मोनाबिलिनि सिथ्लायावनो जिरायनानै दंथ'यो आरो
औ। ओ आंबो दासो लोगोफोरजों थांना फैनानै दासो आंबो रुमाव एसे जिरायफैदो। ओ
नोंथांना खबरफोरा बोरै?
अ आंनाथ' मोजाङानो। नोंथांनियालाय।
आंनाबो मोजां आनो दे नोंथां। ओमफ्राय नोंथांनि नोंथांनि। कल। खालामनायनि आयदाया मामोन।
अ आं कल खालामनायनि गुबै जाहोना जाबाय जों मोनसे आयदा लाना रायज्लायनोसै नामा।
औ।
ओ सोलोंथाइ सोलोंथाइनि। सायाव सोलोंथाइनि सायाव आं एसे सावरायनो सानदों। औ नोंथाङाफोरमाय। दनोनो ना आं एसे बुंग्रोनो।
दे नोंथाङानो फोरमायग्रोना होदो एसे।
औ। दा सोलोंथाइ होनोबा। थ' जोंना मा जेनेबा आं दा गोदोनिखौ लानानै बुंनो नागिरदों आरोना। जोंना गोदो मोनसे समाव। ओ गोदोफोरो जोंना मा होनो सोलोंथाइयाव जोबोद। उसुबिदा जायोमोन फोरोंगिरिनि आंखाल बा फरायसालिनि फरायसालिनि आंखाल जोबोद आंखालमोन आरोबाव जोंहा बेफोर फरायनायफोरखौ जेबो गोनांथि होनना सानामोन जोङो गोदो। गावनि माइ गायनाय बा गोबां खामानि दं बेफोर खामानिफोराव मुखुब जानानै थायोमोन आरोना। रावबो फरायनायखौ एसेबां। गोनांथि होननानै साननानै लायामोन आरो जाय जायबो खाय खायसे खायसे। बिया जेनेबा जाय जाय गोदो गोनांथि होनना सानदोंमोन बिसोरथ' जोबोद खस्थ'यै फरायबोदों नङा होमबा‌। बिसोरो औ बिसोरो जेने सेन्देल गानालासिनो जेनेबा आथिं गोजायै। आथिं गोजायैबाबो फरायसालियाव थाङोमोन सोरबादि आरोबाव मा होनो दै बेसेबा दै गिदिरखौ बारनानै फरायसालि थाङो जों बिमा बिफाफोरनिफ्राय बेफोरबायदि खोथा। खोनानो मोनो नङा होमबा गोदोनि।
औ नंगौ।
जोंना जाहैबाय गिबि गिबि फरायसालि गायसनजेनन्नाया जिगुजौ द'जिथाम मायथाइयाव जोंना फरायसालि मोनसे गायसनजेनदों बिनिफ्रायसो जोंना लासै लासै। जौगा आबादा बे गायसननायाबो जाहैबाय ओ जेनेबा बै समनि जाय जाय जोबोद फरायनायखौ लानानै मुखुब जादोंमोन बे बिसोरनि थाखायसो जौगानानैबो बेबादि फरायस सालि लुनो हादों नङा होमबा? आरो जों ओ आरो आरो जों दानिखौ रुजुनानै नायोब्ला जोंहा दायो फरायनायाव जेबो आंखाल गैला जोंहा ना फरायसालिनि आंखाल दं ना कलेजनि आंखाल दं ना मा फोरोंगिरिनि आंखाल दं जोंहा जेनिबो आंखाल गैया जोंहा दा आरो बिदि गोदोनि बादि आथिंजों इमान खस्थ' खालामनानैबो थांलायनांगौ गोनांथि गैया जोंहा दा बिदि फरायसालि थांनो गारि मथर दङ' सोरहाबा साइकेल दङ' नङा होमबा? जोंहा जोबोद बिराद बिराद सुबिदा ओंखारबाय आरोना बिदि।
औ
बेफोरनो आरोना सोलायनायफोरा जोंहा माबादि जौगाबोदों गोदोनिफ्राय रुजुनानै लायोबा जों दा जोबोद गोबां गोबां बाथ्राखौनो गोबां खोथायावनो सोलायनाय नुबोबाय नङा होमबा? मोजाङै रुजुना बिदि नायोब्ला ओ
दा
बेफोरनो
सोलोंथाइया जोंनि थाखाय बुहुद गोनांना नोंथां सोलोंथायानो जोंनि थाख फाय मोनसे फार्स्ट इम्पर्टेन्ट आरोना जोंनो सोलोंथाया माखासे गियानखोबो फोरोङो जेरै जोङो सोलोंथाइखो जोङो ओ जे सरकारिनि साख्रिखौ मोन थारनांगौ जों सोलोंथाइनि थाखाय ओ सरकारि साख्रिनि थाखाय जों सोलोंथाइ ला थारनांगौ बिदिथ' नङाना जोङो सोलोंथाइखो गियान आरजिनो थाख फ्रायबो लानांगौ जायो होमबा माखासे बिजनेजफोर मावनानै ज जानो बा जों बेबायदिनि थाखायबो नांगौ जायो सोलोंथाइखौ ना?
गोबां बेलायावनो नांगौ जायो औ सोलोंथाइयानो जाहैबाय जोंनि जोबोद गोनांथि जेनेबा मा होनगोन जोंना ओ मोनसे बन्द' लामानि साबि होननांगोन आरोना जेनेबा जोंनान दामा होनो औ
जोंना जेरै ओस सोलोंथाइ गैयाबा जेरै जोङो मा होनो गोजान लामा दावबायनायफोराव बा जों गुबुन हादोरफोराव थांनोबो जोङो ओ फरायनो रोङाबा लिरनो रोङाबा जों दावबायनो गोब्राब जायोना मन-माने सोलोंथाया थाथारनांगौ आरो
मानोना जों गुबुन गुबुन जायगायाव थांनायावबो जे जेरै जोङो दा ट्रेन टिकेट दाननायानो जा फ्लाइथ टिकेटदानोजा जा जोंहा सोलोंथाय गायाबा बेफोरखौ बेफोरबायादि खामानिखौ जोंहा मावनोबो रोंनाय नङा नङा होमबा?
औ नोंगौ
ओ सोलोंथाइनि थाखायसो जोंहा बेफोरबो बेफोरखाम बेफोरखौबो जों सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो मिथिनो मोनो आरोबाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा जेरै बयहाबो गावनि गावनि सिमां थायो बयहाबो गावनि सिमां थायो गिदिर जाहैनो नाजानाय जेरै जेरै सोरहाबा डक्टर जानो सानो सो राबादि अनजिमाया जाना थानो आरो जेनबा नोंहाबो मोनसे सिमाव दं आंहाबोथ' सिमाव दं। मोनसे समाव मबा मोनसे बायदि माबा मोनसे जाहैनो हागोन होनना नङा होमबा?
औ नोंथाङा उम दा नोंथाङा मायबेबाफोर सिमां दङ नामा जे फिउचाराव आंहा बिदि जाहैगोन होननानै।
औ आंहाथ' इन्जिनियार जान आंथ' इन्जिनियारखौनो जानो सानो आरोना कम्पिउटार इन्जिनियारखौनो। उम। जोंना दा मेन खोथाया जाहैबाय जोंङो जोंना दा जेनिबो आंखाल गैया फरायनायाव। सब सुबिदाखौनो‌ जों मोनग्रा जाबाय जोंना दा मेन खोथाया जाहैबाय जोङो ओ सम होनांगोन फरायनायाव मुखुब जानांगोन ओमबानो जोंबो जोंनि सिमांखौ जेरै गोदोनि मानसिफोरादि माने ओ फरायसालिनि आरो फोरोंगिरिनि आंखाल थासेयावबो बे बिसोरो फरायसालि गायसनबाय आरोबाव फोरोंगिरि नागिरबाय नङा होमबा? ओं। औ बिसोरबो जेब ब इमान खस्थ'आवनो फरायनानै गिदिर जाबोनो हादोंबा जोंबोथ' जों दा ओ जोंनाथ' बिराद सुबिदा दं जोंथ' जोंथ' माबा मोनसेबाबो मावनांगोन ना। नङा होमबा? औ। आरो सोलों थाया बे गावनि माबा मोनसे मावगोननिल' नङा जों जोबोद गियान खौब गोब गियान मोननो हायो सोलोंथाइनि गेजेरजों जोंहा जोबोद खोथा मिथियै दङ बेफोरखौ जों सोलोंथाइनि गेजेरजों जोब मिन्थिनो हाजोबो।
नोंगौ औ। दाथ' ओ जों सोलोंथाइनि बिथिङाव बिराद दावगाबोबाय ना? सिगांनिसाय सिगां समावनिसाय आरो दा दाफोर समाव बुहुद दावगाबोबाय सोलोंथाइनि बिथिङाव। आरो सुबिदाफोराबो बांबोगासिनो ओ दाथ' नै प्राइभेट स्कुल ओ गभमेन्ट स्कुल जाबाय सिगांथ नोङो सकारि स्कुलावनो थांनांगौ खौ मोना दाथ' नै सुबिदा गासैयावबो आरो सुबिदा मोनबाय सोलोंथाइनि बिथिङावबो नै ओ सोरखारनि ओमफ्राय नोङो फरायनायनि बिथिङावबो नोङो ओ स्कलारसिप मोननाय बा एडमिसन फ्रि मोन मोननाय बेबायदि बिजाबफोर फ्रि मोननाय बुहुतआनो सुबिदा मोनबोबाय बि खायनो सोलोंथाइयाव सोलोंथाइखौ लाथारनांगौ आरोना सोलोंथाइ लानाया मस्ट इमपरट टेन
औ मानोना? औ औ नंगौ नंगौ मानोना सोलोंथाइयानो जोंनि लामा होननानै बुंनांगोन जेनेबा बयनिबो माबा मोनसे जाहैनायनि जाहैनाय सिमां दङ जेनेबा बेथ बेनि लामायाथ सोलोंथाइसो नङा होनबा? सोलोंथायहोनबा इन्जिनियारबाबोथ सोलोंथाइ नांगोन डाक्टार जानोबाबो सोलोंथाइ नांगोन नङा होमबा? मोनफ्रोमबो आयदाया यावनो मोनफ्रोमबो आयदायावनो जोंनो मा होनो सोलोंथाइ नांगोन नङा होमबा? औ बेखायनो आरो जों माने जोंनि थाखाय जोबोद गोरलै जाबाय सोलोंथाइ लानो थाखाय नङा होमबा? माने गोदोनिफ्राय दा गोदोनिखौ जों नायोब्ला दा जोंहा एफा गोरलै थासेयावबो खायसेया जाय अ जाय माने गियान लानो लुगैया बिसोरो सोलोंथाइयाव सम होआ नङा होमबा? औ बेफोर बा दियाथ मालाबाबो गावनि ओ गावनि सिमांखौ बिदि डाक्टर इन्जिनियार जानो हाय जानो जानो लुगैदोंमोनबाबो बिसोरथ जानो जाय मुखुब जाया सोलोंथाइखौ लानानै बिसोरथ मालाबाबो जानो हानाय नङा नङा होमबा? थ आं सानो बे बेयो जोंनि सायावसो नङा होमबा? जोङो सोलोंथाइखौ बेसेन गोनां होनना सानना लानांगोन आरो गियानबो लानांगोन आरो समबो होनांगोन फरायनायाव नङा होनबा? बिदिस बिदि खालामोब्लानो जोङो जोंबो गोदोनि मानसिफोरा जेरै खस्थ खालामनानै आंखाल थासेयावबो बिसोरो सासे सासे गिदिर मानसि जाबोनो हादों आं बयखौबो होनाखै जेनेबा जाय जायहा खस्थ खालामदों बेयो आरोना जाय जायहा फरायनायखौ बेसेन गोनां सानना लादोंमोन बिसोरनाथ दा माबा मोनसे जाबायना? थ जोंबो बिदिनो सानसे समाव जाहैनो हागोन आरोना जों मुखुब होय मुखुब जायोबा हेलौ औ होमबा दिनैनि जे बेखिनियावनो दोनथ'लायनोसै नामा?
जागोन दे नोंथां
औ मालाबा आरो‌ रायलायलायो गुबुन आयदा लानानै
जागोन दे नोंथां
औ गोजोनथो
ओ